हेल' हेलौ
औ खोनादों ना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां?
अ दे बिदिब्ला जोङो ओ बैसागो फोरबोनि मोनसे टपिक लानानै जोङो सावरायज्लांनि
औ औ नोंथां सावरायजागोन
औ ओ जोङो बैसागो फोरबो होनोब्ला जोङो मोनथियो आगोलनिफ्रायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि ओ आबै आबौ मोना जोंनि बर'फोरा बिदि बैसागु फोरबो खुं खुं बोनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बैसाग सागु फोरबोआवहाय जोङो नुनो मोनो गोबां ओ बयबो ओ जो- हिन्जाव माहारिफोरा दख'ना गोमो फालि गोजा गस्ला गोजा गाननायजों ओ जोंनि खनायफोरखौ मोजाङै खाथबनायनि गेजेरजों जों बिबारफोर लानानै गोबां बिदिनो समायना समायना बिदि गाननाय जोमनाय आरनाय फोरखौ बायदिसिना गाबनि ओ बा बायदिसिना आगर फोरनि आर'नाइफोरखौ लानानै जोङो ओंखारबोनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो लोगोसे मोसायै मुसुरै बिदिनो ओ न'खर न'खर थांनानै ज' ज' रंजानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बैसागु फोरबोआव बिदिनो हौवा माहारिफोरखौबो ओ गामसा गान्नायजों गस्ला गान्नायजों आरो बिदिनो बायदिसिना दलफोर बिदि दाम ग्रा आयजेफोरखौ लानानै जोंङो ज'ज'यै खौसेयै ओ न'खर न'खर थांनानै रंजानाय मोस ओ खौसेयै मोसानाय मुसुरनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो गोबां बिदिनो बैसागु ओ मेथाइफोरबो दङ जायफोरखौ खननानै जोंनि लाइमोनफोरा जों जोंनि आबै आबौ मोना जोंनि आइ आफा मोना बिदि रंजानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो खौसे बेनि गेजेरजों ओ नोंथाङा बिनि बागै नोंथांमोननि ओनसोलावबो बैसागु फोरबो फालियो खोमा बेफोरनि बादै सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायजागोन
औ औ नोंथाङा खोनादोंना? औ बिदिब्ला माने ओ बैसागो फोरबोबाथ' जोंहा माने गोदो गोदाय आजै आजौ समनिफ्रायनो माने गोबां रंजा बाजायै बे। बेबायादि दिनखौ थांहोनाय जायो आरोना
औ
बुंनो थाङोब्ला जोंहा बैसागोखौ माने जोङो ओ जेरै मोसौ बैसागो आरो मानसिनि बैसागो बेबायदि लानाय जायो आरोना बेहाय जोंहा माने मोसौ बैसो सागुखौ गि फार्स गिबि लानाय जायो बेखौ जोङो बे मोसौ बैसागु जों मोसौखौ थुखै थुखैनाय जायो आरोना ओ बेहाय जोङो माने ओ सैथ्र' दाननि जोबथा सान एबा दिनाव जों मोसौखौ थुखैनाय जायो बेहाय जोंहा मोसौ थुखैनायाव गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाय नांगौ जायो आरोना ना जेरैह ओ फायनाला लाव फान्थाव हालदै थाराय दिग्लि लिथि बेफोरखौ जोङो बेफोर बेसादफोरखौ जोङो नांगौ जायो बेफोर बेसादफोरखौ माने जोङो ओ जाय दिनखालि मोसौ थुखैगोन माने बेनि सानसे सिगाङावनो जोङो माने बुथुमनानै लाबोखानाय जायो आरोना
औ औ
ओ बेनि उनावहाय जोङो ओ बेनि उनावहाय जों जोङो माने ओ मोसौखौ
ओ बेनि ओ बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला मोसौखौ ओ थुखैयो अब्ला बेयाव जोंहा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां खुगा मेथाइ दंखायो खुगा मेथाइ जों जों सोलिबोखाबाय थायो जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था बेबायदि होननाया माने जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे खुगा खुगा मेथाइ सोलिबोगासिनो दङ आरो ना नों
औ नंगौ
ओ ओ बेजों लोगोसे आरो जोंहा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबो नाय जेरै जोङो फोथा फुनो बे फोथाखौ मानो फुनो होनबाथाय मोसौ थुखैनाय समाव माने जोंहा ओ जेन ओ गोदो गोदायनि माने मोसौनि बिगोमाफोरा मोसौखौ अरनबारियाव हो गारहरबाथाय माने बिसोर मोसा लख्राफोरा जानो नागिरोमोन जेन बेनि थाखाय जाया माने बिनिखायनो फोथा होननानै माने फाख्रा खालामनाय जायो आरोना बेनि थाखाय जों दाबो माने बेफोर नेमखान्थिफोरखौ फालिबोगासिनो दङ। आरो ना बेजों लोगोसे जोंहा माने मोसौखौ दिगिलिथि जों बुनाय जायो बेखौ मा बुनाय जायो होनमबाथाय जेन मोसौफोरनाव बेमार आजारफोरा सोमजिया साफादेरा बेनि थाखाय जोङो माने बुनाय जायो। आरो ना।
औ
आरोहाय जोंहा बेजों लोगोसे बुंनो थाङोब्ला जोंहा बे मोसौ बैसागोआवनो जोंहा माने ओ मोसौखौ माने बिदिन खालि हगारना होनाय जायो आरो बिनि भागाखौ बावनानै माने गोदान भागा होनाय जायो आरोना। बेजों लोगोसे जोंहा बे मोसौनि बैसागो दिनखालिनो माने जोंहा गोबां रोखोमनि मिथिंगायाव मोननाय मैगं गं थाइगं बेफोरखौ जानाय जायो आरो ना
औ
गोखा गोखै लानाय जेरै खुंखा बेजों लों बेनिफ्राय लाना माने दिंखिया माने गासैखौबो माने बेफोरबादिखौ लानाय जायो जेरैहाय जोङो
ओ दिंखिया खुंखा बेबायदिनो खारौ खान्दाल बिलाइ बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मिथिंगायाव जा जा सेजौ सेथा मैगं थाइगंखौ जानाय जायो आरोना नोंथां बेखौ खायफाया मिरामिस जायो खायफाया बेदर जायो मानै बेखौ जोङो मानो जानाय जायो जानाय जायो होमबाथाय माने जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा नेमखान्थि दंखायो जेरैहाय जों फोथायनानै लायो जेन बे मैगं थाइगंफोरखौ जायोबा जोंनि देहा सोलेरफोराव बेमार आजारफोरा साबफादेरा जेन सोमजिया बेनि थाखाय जोङो जानाय जायो आरोना
औ नंगौ
बिनि उनावहाय जोङो मानसिनि बैसागुखौ माने जों हाप्तासे लानाय जायो जायखौ बुङो जों सास्नि बे बेफोरबादि समाज सिम सिम सिमलागै जों लानाय जायो आरोना बेनि उनाव बेनि उनावहाय जोंहा माने ने बै ओम बैसागुनि सेथि खालाराव माने जोङो गासिबो रायजो राजाजों ज' जाना माने जोंनि गेदेरफोरखौ माने जोङो मान सनमान होनाय जायो।
आरो जोंनि माने उन्दैफोरखौ जोङो बेबादिनो ओ ओ अनाय होनाय जायो ना जोङो बेबादिनो माने बैसागोनि सेथि थारिकखौ लांहानाय जायो। बिनि उनावहाय जोंहा मोसानायाव मानोे नोंथां बुंनाय बादिनो जोंहा हिन्जावसाफोरा माने गोबां बेबायदिनो गाब बिरंनि माने गाब थानाय बेबाय दख'ना गोमो बेफोरबायाददि फास्रा गोजान बेफोरबायदि देलाय मालाय माने जों बैसागु मोसाना थांनाय जायो आरोना ओं बेयाव माने जोंहा बर'फोरनि दोरोङारि हिसाबै माने गो गोदायनिफ्रायनो गोबां दामजु देग्राफोर दङ ओ जेरैाय खाम सिफुं ज'था सेर ज थरखा माने बेफोरखौ लानानानै जोङो माने ओ मोसानो थांनाय जायो आरोना
औ नंगौ
नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबादिनो मोसानाय जायो नामा नोंथां
औ जोंनि ओनसोलावबो गोबां बिदि उन्दै गेदेर ज' ज'यैहाय खौसेथियै बिदि मोसानाय मुसुरनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो आरो जोंहा बेै समावहाय बिदि बैसागो फोरबो फालिनो थाखाय बे बैसागोनि थाखाय जोंहा स्कुल बन्द' कलेजफोरबो जोंहा बन्द' थाखायो नालाय जोङो ओ गामियावहाय जों खौसेथियै जोङो लोगोसे जोंनि बिमा बिफाफोरजों जोंनि बिबै बिब' बिब' बिनानाव जोङो गथसे जोङो बयबो खौसे जानानैहाय जोङो बिदि बैसागु फोरबो फालिनायफोर खौ नुनो मोनो आरो थिग बिदिनो माब्लाबा समाव जोंहा कलेजफोरावबो स्कुलफोराव दानाथ' ओ फांसन बिदि बैसागु फोरबोनि थाखाय थाखाय फांसन लायो बेयावबो जोङो जोंनि लोगोफोरजों थांनानै जोङो जोंनि कलेजफोरावहाय जोंनि स्कुलफोराव जोङो खौसेथि रंजाहैनो हायो आरो बिदि प्रग्रामफोराव जोङो बादायलायनायफोराव जोङो बाहागो। लानानै जोंनि गोसोफोरखौ जोङो गोजोननाय मोनो आरो बिदिनो जोङो दामनाय देनाय जों जोङो मोसायै मुसुरै जोङो लोगोफोरजों खौसेथिनि गेजेरजों जोङो जोंनि गोसोफोरखौ मोजां जोङो गोजोननाय मोनो आरो आंनि ओनसोलाव लावबो आङो बेफोरखौ नुनो मोनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला बे जोंनि बे बैसागो फोरबो फालिनाया गोदोनिफ्रायनो दोङो आरो दासिमबो जोबनानै थाङाखै आरो फैगोन सम फोरावबो जोंहा बेफोरबायदि फोरबोफोरखौ जोङो जाहाथे फालिबाय थानो हागोन जोंनि बर' नि मोनसे नेमखान्थि बायदियै बे बैसागो फोरबोखौ जोङो फालिबाय थानो जाहाथे हायो आरो जोङो दासिमबो फालिबोगासिनो दङ जोङो नुनो मोनदों आरो बेफोरबायदि। फालिनायनि गेजेरजों जोंहा गोबां बिदि नांज्लायनाय खोमज्लायनायफोराबो माब्लाबा समावहा सोरनिबा बिदि नांज्लायनाय खम्लायनाय जायोब्लाबो नाथाय बे बैसागो फोरबोनि समाव जोङो खौसेथियै रंजानायनि गेजेरजों मोसायै मोसुयै रंजानायनि गेजेरजों जोंहा गोरोब जायनायबो फैयो होननानै आङो सानो आरो बेफोरखौनो।
औ औ
औ
माने बुंनो थाङोब्ला बैसागोआ माने जोंनि थाखाय जोबोदैनो माने जोबोद जेनेबा बर'फोर फोरनि मोनसे रंजाथाव फोरबो बेफोरबायाददि होननानै जोङो माने गासैबो माने बेखौ फालिनाय जायो आरो ना।
औ
बेजों लोगोसे माने आथिखालाव माने जों बैसागोजों लोब्बा लानानै गोबां फांसन आरि बेफोरबायाददि खुंनाय जायो आरोना गोदोआथ' बुंनो थांला बेफोरबादि फांसनारिखौ जों खुंबोनाय नुबोआखैमोन आरो बिसोर माने बेफोर बेफोरबायदि गावजों गावनो माने बे गासै दामजु देग्राफोरखौ लानानै जेरै खाम सिफुं जथ फथा सेरजा बेफोरजों लानायजों लोगोसे माने बिसोरो बबेबा लांदां फोथार अबेबा दंफां फोरनि साया बेफोरावसो माने गावजों गाव जोबोद माने रंजालायोमोन आरो गोसो होसारानानै ना आथिखालावथ' माने जोङो बेबादि फांसन आरि खुंनायजों लोगोसे जोंहा माने थुनलाइयारि बादायज्लायनाय बिदि लोगोसे माने आरिमुवारि बादायायनाय बेफोराव जेरै जोंहा खेला गेलेनाय खारनाय बारनाय बादाय्लायनाय बेजों लोगोसे मोसानाय मोसानाय मुस सुरनाय बेफोरखौ माने रोजाबनाय बेफोरखौ लाफानाय जायो आरोना। बेफोरजोंबो माने बुंनो थांबा उन्दै गथ'आ गोबां गियान मोननो हायो आरोोना जेरैहाय जोङो हरखाब बुंनाय थाबै बुंसलिबनाय मोसानाय रोजनाय बेफोराव माने गोबां साहस मोन माने गोबां बाहागो लानाय जों बिसोरो माने गोबां गियानबो मोननो हायो बेजों लोगोसे जोंहा गेवलां मलफोराव माने गोबां गोबां बे-बे-बेबादिनो माने जोंहा गोबां माने रोजाबगिरि बे गोदा-गोदाद गेदेर गेदेर सुबुं माने बेबायदिनो बोसोन होग्रा बेफोरबायदि ला बेफोरखौ जों खोनासंनानैबो गोबां गियान मोननो हायो आरोना।
औ नोंथांनि बुंनाया थिगानो जोङो उन्दैनिफ्रायनो बिदि बैसागु फोरबोफोराव बाहागो लानानै बे कलेजनि फांसनफोराव बाहागो लानायनि गेजेरजों जोङो ओ बिदि स्टेजफोराव गानानै बा गुबुन गिदिर गोलावफोरनि सिगाङाव बिदि ओ खुरांफोर बुंनो थाखाय जोंहा फोरखौ जोङो मोनो आरो बेफोर बैसागु फोरबोफोराव जोङो बाहागो लानायनि गेजेरजोंनो जों खाबु फोरखौ बिदि साहस फोरखौ जोङो मोनलाङो आरो बिनिफ्राय जोङो बैसागु फोर बोनि बारै ओ जोङो खायफाफोर बुजियाब्लाबो जोङो आथिखालाव जों बिजाबफोरनिफ्रायबो जोङो मिथि फरायनाय नानै जोङो बैसागुनि फोरबोनि सोमोन्दै जोङो नलेजफोरखौ लानो हायो जेरैहाय जोंहा ओ जोंनि स्कुल कलेजफोरावबो जोङो बर' बिजाबफोराव नायोब्ला जोङो नुनो मोनो बैसागु गु फोरबोनि गोबां बिदिनो जोंखौ ओ फोरोंनाय बिदि लेसनफोरखौ चेप्टारफोरखौ जोङो बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै जोङो मोनथिनो मोनो आरो बेयावनो जोंहा गोबां बिदि मेथाइ बैसागो फोरबोनि मेथाइफोर खौबो जोङो नुनो मोनो जोङो बेफोरनिफ्रायनो जोङो रोङैफोरखौबो जोङो सोलोंनो हायो आरो बेफोर बिजाबफोरनिफ्रायनो जोङो गियानफोरखौ मोनो बे बैसागु फोरबोफोरावहाय जोङो ओ जोंथ' आ-आरो ओ जायफ्रा उन्दैनिफ्रायनो बैसागु बिदि फोरबोफोरखौ फालिनो मोनदों उन्दैनिफ्रायनो जोङो ओ एसे जोङो गियानफोरखौबो मोनबोयो आरो जे गाव बायनो निजे जोङो गामियाव बिदि फालिनायफोरनि गेजेरजों जोङो निजे ओ नलेजफोरखौ गियानफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो
औ
औ बिदिब्ला जोंहा समाबो जाबाय खोमा जोङो जोंनि सावरायनायखौ बेसेबांखिनियावनो दोनथ' जासिगोन नामा
औ नोंथां औ